हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां खोनादो। ओ औ दङ नोंथां। ओ गिबियानो नोंथांनिस। सिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय नोंथां बे समाव आंनो फनहरनायनि। आन्दोआव माबाफोर खोथा बाथ्रा सावरायनो दंमोन नामा नोंथां?
औ नोंथां आं नोंथां। जों ओ जोंनि दोरोङारि जौ बेनि बागै। गै आओ नोंथांजों रायलायनो। सावरायनो होननानै माने कल थुनाय जादोंमोन आरो नोंथां सावरायजागोन ना नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथ। ओ जोंहाथ' दोरोङारि जौ होनोब्ला। औ दे बुंनाय नोंथां।
दा बुङोबा नोंथां जोंहा दोरोङारि जौ। दा बेनि बागै नोंथाङा जा। एमाव एमाव खौ गोनांथि जायो नों। बेखौ नोंथाङा आंनो इसे फोरमायग्रोनानै होनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां हागोन जोंहा जे जे दोरोङारि जौगा। बानायनायाव गिबि गाहाय बिफाव लायो माने। जों एमाव होनथारो नोंथां ओ जों एमावखौ माबारै खालामो होनोब्ला। नो मखौ नोंथाङा‌ नांगौ‌ जा। खानल लानानैहाय। ओ ओम जेनेबा। एमाउट खौ बानायगोन जेरैहाय। ओ ब्रै केजि बा केजि फोरनिया ओमफ्राय बेखौ लानानै गिबियाव माइरं फुनानैहाय। बेसननानै दोननांगौ आरो जाहाथे बेयो गुरै जायो। माने उनावहाय देनायाव गोरलैयैनो गेब्लेयो बेयो। थाखाय बेनि उनाव जोङो मा जागोन जे बेनि थाखाय जोंनो माखासे। मिथिंगायाव मोननाय बिलाइफोर। जायखौ जोङो निसा बा-बानायनो हायो आरो बेफोरजो। जेरै मोखोना बिलाइ बिदिनो आनारस बिलाइ। खान्थाल बिलाइ ओमफ्राय सिनि दंफां बेफोरखौब जोङो। बुथुमनानै लानांगौ जायो आरो बेफोरखौ बुथुमनानै जोङो बेफोरखौ। बे मोजां मैला जाथिफोरखौ हुगारनानै। बेखौ बे जे जों सोमना दोननाय माइरंखौ बोखांनानै बेयाव थानाय माखासे दैफोरखौ। सरगार होग्रोनांगौ आरो सरगार होग्रोखांनायनि उनाव बेखौ जोङो। देदो देनाया जोङो। माइरङा एसे गेब्लेबायबा जों बेखौ मायाव देयो होनोब्ला जों उलार आरो गायेनजों देनाय जायो आरो। सोरबा सोरबा बेखौ दिंखिजोंबो देनाय जायो ओमफ्राय बेयो एसे गेब्लेदोंबा। माइरंङा अब्लाथाय जोङो जे जों बुथुमनानै लानाय माखासे ओ लाइफांफोरखौ जोङो। बेजों लाइफांनि बिलाइफोरखौ जोङो देफासिगोन आरो।
औ नोंथां
बिदिनो देफानानै जोंहा मा बेयो जेब्ला गेब्लेेजोब्बाय अब्ला जों बेखौ बोखांनानै दोनसिगोन माने जोंथ' खेबसेनि इसेबां बुरजाखौ देजोबनो हाया नालाय औ एसे खावसे खावसे देनांगौ आरोना नोंथां बिदिनो देनानै जोंहा जे माखासे गुन्द्रा बे गुन्द्राफोरा मोजां गेलेनायखौ जोङो मा खा खालामो ओ संग्राय सान्द्रि लानानै बेखौ सालिनाय जायो आरो ना सानद्रिजोंहाय ओमफाय बिदिनो जे मिहि मिहिया सिङाव गलांना थाहैगोन बिदिनो जि खर'फोर दङ' बे खर'फोरखौ जों आरो फिन गेबेयै बुस्थुफोरखौ दैेफिनबावगोन आरो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ
बे आदबजों बेखौ गेब्लेहोजोबनाय जायो। गेब्लेखांजोबनानै जोंहा मा खालामो बेखौहाय ओ जे जोङो बे गुन्दै जानायखौ जोङो दैजों मिलायनानै बा लगायनानैहाय बेखौ नाग्लिगोन आरो। बे मोजाङै नाग्लिगोन जेरैहाय जोङो रुटिफोर फरथाफोर नायो बेफोर बायदि नानाय बायदि बेखौ मोजाङै नाग्लिनांगोन नागोन नाग्लिखांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय खोनादों ना नोंथां औ औ बिदिनो जों बेखौहाय नाग्लिनानै ओ लारु खालामगोन आरो गथा गथा लारु खालामगोन लारु खालामखांनानै जों मा खालामो बेवहाय जे बे खा जिखिनि बुथुमनानै मोननाय बेजों बेयो एमाव जायाबा निसा गोनां एमाव जाया आरना नोंथां बा गुन गोनां एमाव जाया बेनि थाखाय जोंनो मा नांबावगोन जे जोङो सिगाङावनो बाहायखांनाय जाय एमाव जायखौ जों एमाव खर' होनना बुङो। बे एमाव खर'खौ ओ दुफु दुफु सिफ्रेग्रोनानै जोङो बेहाय मा खालामनांगोन फ्रि फ्रि फ्रि सारना होनांगोन। जाहाथे बेयाव बै सिगांनि एमावनि गुना बेहाय ओ नांफादेरनानै जा सरफादेरनानै बियो एमावनि गुनाव सोलायलाङो आरोबा मोजां गुनगोनाङाव सोलाय लाङो बिदि खालामो बिदि खालामखांनायनि उनाव जों बेखौ खोबनानै दोननो थाखाय मा बाहायो जे जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय माखासे जेरैहाय जों दिंखिया बिलाइ जायखौ जों दिंखिया फाग्ला होनना बुंनाय जायो। बे दिंखिया फाग्लाखौहाय बेहाय खोबनानै दोननाय जायो आरोना बिजों बिजों खोबनानै जों सायाव बेहाय माखासे जेरैहाय जों मुस्रि मुस्रिफोरजों आरो खोबदेरनानै दोननाय जायो। बिदिनो जोङो एमावखौ बिदि खालामखांनानैहाय ओ सम सम गेजेर गेजेर जों सान्दुंफोराव दिहुन नानै होनांगौ आरो जाहाथे बेयो मोजाङै राननानै गुफुर महरनि जायो। आरो सिंनि जे बाहागो बेफोरो गासैबो रानलांजोबो थिग ओ बेबायदिनो बिदि रा खांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ खमैबो जि नैजि दा नैजि समसोनि नैजि सान बा थामजि सान बेनि गेजेर उनावहाय जोङो बेखौ बाहायनो हायो आरो एमावखोहाय। औ जोंहा जोंनि बर' समाज
ओ जे दोरोङारि जौ संनाय बेयाव जोङो एमाव गैयाब्लानो जाया होनना जों बुंनो हायो। ओ जोंहा मोनसे फोथायनाय दंदि जोंनि बर' समाजाव जेब्ला सोरनिबा न'खरावहाय सु सोरबा फिसा न'खरनि सुबुङा थैयो। अब्ला जोंहा मा बे एमावखौ जोङो मा देनो मोना जाहैबाय से बोसोर ना थाम बोसोर देनो मोना आरो। बिदि जोंहा जोंनि समाजाव फोथायनाय दं आरो सोरबाफोर न'खराव थैयोब्लाथाय माने बिसा एमाव देनो मोना बिसोर मा एमाव देनो थाखाय गुबुन मानसिखौसो लेंहरनांगौ जायो आरो
बेथ जोंना गोदो गोदाय आजौ आजैमोननि समनिफ्रायनो बेखौ फोथायबोगासिनो दं आरो जायखौ जों दिनैसिमबो नुनो मोनदों जोंहा जौखौ मानो थाखाय लोंनाय जायो होनोब्ला जोंहा मा गोदोनि समावहाय जे आबाद फोथार फोराव खामानि मावनानै मेंगानाय। देहाखौ जोंहा मा गोजोन होनो थाखायसो जौखौ बाहायनाय जायोमोन आरो नोंथां
थिग बेबायदिनो जोंहा जौ लोंनायनि बिबाङा गोबां बांबोनायखौ जों नुनो मोनदों। मारै सङो बेनि नि सोमोन्दै फोरमायथिना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां दा बावैसो बुंलांनाय बायदि नोंथाङा। दा नोंथाङा जेरैहाय जोंनो गिबियाव। जौ संनो थाखाय बा जुमाय संनो थाखाय गिबियाव जोंहा एमावनि गोनांथि जायो। बेनो जोंहा गिबियाव गोनांथारसिन मुवा मुवा बा बेसाद होननानै बुंनो हायो। दा नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जों एमाव खौ नांग्रोथारगोन दा एमाव खौथ' नोंथाङानो माबोरै। बानायो नोंथाङा बुंलांखाबाय।
औ नोंथां।
गिबियावनो ओंखाम संना लानांगोन ओंखामखौ माबोरै संनांगोन बुङोबा जोंहा। मोनसे ओ बेयो कन्ट्रेलनि माइरंआनो जा। बा सालानि माइरंआनो जा बा न'नि माइरंआनो जा जोंहा सुनानै लानानै। बेखौ जेरै ओंखाम सङो बेफोरबायदिनो संनो नांगोन आरो। संनानै जोंहा जेब्ला ओंखाम बायदि मोनो बेखौ थौनिफ्राय एरहर नानै जोंहा प्लासटिक बा दाला फोराव लागोन दालाफोराव लानानै जोंहा जा फिथर थायो बेखौ सेफ्रुजोबनानै स्राव स्राव खालामना लाजोबगोन आरो नोंथां बेबायदिनो स्राव स्राव खालामना लानानै जोङो बेबायदिनो प्लास्टिक बा दालानि सायाव बेबायदिनो नङाबा थालिर बिलाइनि सायाव जोङो मोजांहाय सेफ्रुजोबनानै स्राव स्राव खालामना लानानै जोङो जा नोंथाङा बुंलांनाय एमाव एमावखौ जोंनो नांगोन दा जोंहा बेखौ एमावखौ जानला मोनला बुरजा बिबांनि होनो हाया जा बुरजा बिबांनि होयोबा बे जौआ मोजां जाया मानो होनोबा जोंहा खाले जायो गोबां बिबांनि होयोबाथाय नाथाय जोंहा गोबां रोसि जायो नाथाय बेयो गोथाव जाया बेनि थाखायनो जोङो नांगौ बिबांनि होनोनांगौ बेयाव गोबां आदब खायदाजों मिलायनानै होनो गोनां जायो बेयाव जोङो सिफ्रुनानै लानो नांगोन फार्स्टआवनो जोंहा बे एमावखौ गथा गथ गथासो बानायनाय जायो नालाय नोंथां नोंथाङनो दहाय बुंलांखांबाय गथा गथा बानायनानै लारु बानायनानै दोनो होननानै बेबायदिनो लारुखौ जोंहा सिफ्लेनानै गुन्दै महराव खालामफिनो ओमफ्राय बेबायदिनो जा स्राव स्राव खालामनाय ओंखाम जाय एरहन्नानै जोङो दाला बा लाइ बिलाइ बा दाला सायाव लानाय बेखौ जोङो मोजाङै सायाव होनानै लगायफिनगोन आरो नोंथां बेबायदिनो लगायनानै जोङो मोजां मिक्स खालामजोबगोन जाहाथे गासिबो ओंखाम आरो एमावजों मोजांहाय म जायो आरो बेबायदिनो लगायनानै जोंहा जि मिनिट बा नैजि मिनिट मोजांङै लग लगायनानै जोङो बेखौ मोनसे थौ बा मोनसे जौ दोनग्रा बाल्थिं बेबायदिनो माबा मोनसे आइजें लानानै जोंहा मोजाङै सोना दोनगोन आरो बेखौ
बेयो बेबायदिनो बार हाबि जायगा खालामनो हायो बेनि थाखाय जोङो मोजांहाय मोनसे बाल्थिं बा थौफोराव थौ गिदिरफोराव सोनानै लागोन बेबायदिनो सोना लाखांनानै जोङो मोजांहाय जोङो खोबथेगोन बेखौ थोरसि गिबियावनो थोरसि बा माबा मोनसे लाइ होनानै ओ बा बा से हप्तानि उनावनो लोंजायो नाथाय बेयाव रोसि जेम जेम जाहोनो थाखाय बा गोबां रोसि जाहोनो थाखाय जोङो गोबाव दोनोबाथाय मोजां जायो आरो से मास बा से दान गाहाम दोनोब्लाथाय जोंहा रोसिया जेम जेम बोर जोबोर मोजाङै जेन सालानि जौफोर बायदि गोजा जाबोलायो आरो बेबायदिनो जोंहा गोबाव दोनोब्लाथाय बे जौआबो गोबां महर गोसा बा गोथाव साइसनि महर लायो आरो बेबायदिनो एसे लोंब्लानो फेलायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंहा जेसेनो गोबाव दोनो एसेनो रोसि ओंखारो बेबायदिनो बुंनो थाङोबा जोङो ब्रै बा एबा से हप्तानि उनावनो जोंहा जौखौ लोंनायाथ' लोंजायो थेवबो जोंहा रोसि जाहाबनो थाखाय जोङो एसे गोबाव सान दोननाय जायो आरो बेबायदिनो जोंहा फोथाराव खामानि मावो बा गोबां फोरबो बायदिसिना न'खराव खामानि बायदिसिना थायो बेबायदियाव जोंहा गोदोनि दिनाव गोबां जौजों जौ न'खरनि दाउ अमा बेबायदिनो सिथारनानै जौजों मानसिखौ बुजायोमोन आरो माने जोंहा बेबायदिनो हाजिरा हुजिरा होनाय गोदोनि दिनाव गैयामोन नालाय नोंथां बेनि थाखायनो जोंहा बेबायदिनो जौ बेदर होनानै जोंहा मानसिफोरखौ बा जोंनावदि जिखिनि फोरबोआव खामानि मावदों बा बायदिसिना खामानि मावनाय बेफोरनो जोङो मोजाङै बेफोरबायदि जाहोनानैनो बुजायहरोमोन आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा सेरेब सेरेबखौबो जोंहा बे जा लोंखांनाय अफ्रि बेजोंनो जोंहा बानायनाय जायो। जोंहा गिबियावनो बै जाय लोंखोन्दा अफ्रि गोसाय बेखौ जोङो मोनसे थौ गिदिराव लागोन बेनि उनाव जोङो बेनि सायाव देगआव बा जोंनि हानि थौ बेखौ जोङो होगोन बेनि सिङाव मोनसे पाइप गोनां मोनसे आजावग्रा आइजें बेखौ होगोन बेनि सायाव आरो जोंहा थौ फि फिसा होनानै बिनि सायाव आरो दै होबावगोन आरो बेबायदिनो जोङो जि जरा बेयाव जोङो हाजों लिरथेजोबगोन। जाहाथे बेनि खफ'आ बाहेरखै थांनो मोना बेनि थाखाय जों होथेजोबनानै जोङो बेखौ अरजों सावगोन आरो। अरदाबाव बेबायदिनो सायाव दै होनानै जोङो दैखौ गुदुं जायोबाथाय दैखौ सोला लाय सोलाय होबाय थागोन आरो बैनि जा खफ' जौ लोंखोन्दानि जा अफ्रिनि खफ' बा सेरेब बियो जोंहा गेजेराव होनाय देगावनि हानि दोनि गेजेराव